हेलौ नोंथां।
हेलौ।
औ नोंथां मा खालामगासिनो दं?
हेलौ।
हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ।
अ' नोंथां औ खोनादों।
औ।
औ।
मा खालामदों नोंथां?
अ' आङो नै मोनाबिलिनि एसे बेरायफैदोंमोन नोंथां लामायावहाय।
अ' नोंगो नामा?
उम औ गरम। नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो जिरायना दं र' हाजो सायाव।
हेलौ।
अ' नोंथां। मा होनदों नोंथाङा?
जिरायना दं आंबो जिरायनानै दं।
ओम खोनादोंना?
औ खोनादों खोनादों।
अ' मा होनदोंमोन नोंथाङा?
जिरायना दं होन्दों।
औ।
ए हारसिं ना लोगोजों बार जादों नोंलाय मोनाबिलिनि?
लोगोफोरबो दं नोंथां।
औ नंगौ नामा?
ओं औ नंगौ।
नोंथांमोननि जों अखा हायाखै नामा।
हेल' नोंथां। खोनादोंना खोनायाखै। अ' जोंनिथिं अखा गैथ'आ दा नोंथां।
औ नंगौ नामा। मोनाबिलिनि साहा लोङाखै नामा नोंथां।
नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै।
आं खोनादों नोंथाङासो खोनादोंना खोनायाखैबा।
मा होनदों नोंथां।
नोंथाङाबा खोनादोंना खोनायाखै आं खोनागासिनो दं दे बुंलाय।
औ आंबो दासो खोनाबाय नोंथां नेटनिनो एसे प्रब्लेम जानानै दंमोन।
औ नंगौ नामा।
औ नंगौ। नोंथांमोननिजोंहाय हादों नामा होनदों अखा। अ'।
भुटाना नोंसोरनि खाथि जायो नामा होननाय खोनादों आं नोंथां। हेलौ।
आं दासो खोनादों।
औ नंगौ नामा।
औ औ खोनादों मा बुं